औ। नोंथाङा मा खालामदों?
दङ ओरैनो
अ जाखांबायना नोंथां?
ओ जाखांबाय।
अ बिदिब्ला नोंथांखौ जों मोननैसो मोनसे आयदा सुंद'यै सावरायनानैसो आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
दे दे दे हागोन दे।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनो आयदाखौ फोरमायनानै होनि
औ दे फोरमायजागोन दे।
आं जे बर'फ्राथ' मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै संसार जाबोनाय मोनसे हारि नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ।
बर'फ्रा गासैबो जिउनि थांना थानाय जि नांगौ जानाय संसार जानायाव नांगौ जानाय बेफोर गासैखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाबोदों नङा होमबा?
नोंगौ।
दा बेयाव जोङो हमना ला खायफा जोङो हानिफ्राय बानायना लादों खायफाखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायना लादों खायसे खौ जोङो औवानिफ्राय बानायनानै लादों।
उम उम।
दा दायो हेलौ खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों।
दायो बिदिब्ला जोङो बर'फोरा मा औवानि मा मा जिनिस बानायनानै जोङो जोङो बाहायबोदों बा संसार जानायाव जोङो बाहायबोदों औवानि नोंथाङा फोरमाय हा
आगोल नोंथां नोंखायनो दावराव‌ जादों।
एसे सिरियाव थाबा मोजां जागौमोन।
औ।
ओ औवाजों औवा औखौ आ औवाखौथ' जों मिथिखायो बांसिन मानसिफोरानो औवा होनोब्ला जोङो औवायाथ' गुबुन गुबुन जातनि एबा रोखोमनिबो थायो जेरै औवा। औवा हाथाइ आरो औवा बुरखा बेबायदिनो अनेक आरो खोमनि जों औवाखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे औवानिफ्रायनो ओ सुबुं सुबुं माहारिया ओ नांगौखिनिखौ बिनिफ्रायनो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जोङो मा होनो बर'नानै एबा बाहायनानै मोननो हायो आरो जोङो औवानिफ्राय जों माखासे मुवा बेसादफोर बानायनो हायो बायदि रोखोमनि बानायना लानो हायो आरो ओ सुबुंनो नांगौ खिनिखौ जोङो बे औवानिफ्रायनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि बानायना लानो हायो औवानिफ्राय औवानिफ्राय न'नि न'फ्रावबो जों बाहायनो हायो आरो माखासे लामा दालां बेफ्राव आरो माखासे बिल्डिं लुनायफ्राव जों बेफोर औवाखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो मा होनो बेरा दुमनायफ्रावबो जों औवाखौ बाहायो ओमफ्राय मा ओ न'नि न'आवबो जों बाहायो आरो बेजों लोगोसे जों ओ माखासे माबा माबि फिसा फिसा बुस्थु जेखाइ खबाइ सेन सेन आरो मा होनो खादौ सागं मै बेफोरबायदि रोखोम बानायनो लानो हायो आरो बेबायदिनो फ्रा नांगौ नांगौखौ बे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जिउ खुंनायाव मदद होयो आरो माखासे फालांगियारिफोरा बेबायदिनो औवानिफ्रायनो माखासे बेफोरबायदि मुवा बेसाद बानायनानै जोङो बेफार फालांगि एबा हाथाय बाजाराव फाननाय नुनो मोननाय जायो आरो ओ सुबुंमाहारिफ्रा ओ मिथिंगानिफ्रायनो सोनारनानै जिउ खुंखानाय आरो दासिमबो बेबायदिनो जिउ खुंगासिनो दङ आरो मानो होनबा जों बयबो सुबुं माहारिफ्रानो बिफां लाइफां ओ गासै मि निफ्राय मोननाय जायो नांगौ मुवा बेसादफोरखौनो बेनिखायनो जोङो गासिबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो लानो हायो आरो नोंथाङाबो दे माखासे दंफांनि दंफांफोरनिफ्राय मा मा बानाय मा मा मुवा बेसाद बानाय बेखौ फोरमायना होदो एसे
औ औ जागोन नोंथां
अ
ओ जोङो औवानिफ्रायनो थांना बर'फ्रा मिथिंगानिफ्रायनो थांना थाबोदों नङा होमबा
अ
दा बे हिसाबै जोङो सावरायनो थाङोब्ला दा जोङो गिबियाव आं न'खौनो ओ सावरायग्रोगोन नङा होमबा
औ
दा जोङो न' लुनायाव जोङो गिबियावनो खुन्था नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
ओ
ओ जोङो न' न' नांग्रोगौ जोंनो दा खुन्थनिफ्राय जोंनो खामि नांगौ बेरा नांगौ नङा होमबा जोङो मान दानि नांगौ थिग बेबायदिनो जोङो औवाखौ जोङो बे बेबायदि खालामनानै जोङो लुनानै लाबोदों आरो ओ बिनिफ्राय जोङो ओ संनाय खावनायाव बाहायग्रा नङा होमबा आ संनाय खावनायाव बाहायग्रा हिसाबै जोंनो गिबियावनो जों आबाय जांगि खालामनानै लादों बेनिफ्राय जोङो ओंखाम एरखावनो थाखाय खादौ बानायनानै लादों जोङो दालि सबाय बायदिसिनाफोरखौ ओ नुनो थाखाय जोङो मा खालामना लादों खादब खालामनानै लादों हबा सानो थाखाय जोङो दालि लादों बेनिबायायनो आबादाव बाहायनो थाखाय जोंहा मा मा खालामनाय जों हासि खालामनानै लादों जुंगाल खालामनानै लादों मै मै खालामनानै लादों मै दांगुर खालामनानै लादों लावथि खालामनाय नङा हा हासिनि खालामनानै लादों माइखौनो थाखाय जोङो रयना खालामनानै लादों बेबायदिनो जोङो माइ जावनो थाखाय सान्दांखा खालामनानै लादों बेबायदिनो जोङो संग्राय खालामनानै ला लादों सानद्रि खालामनानै लादों दाम बांथाम बेजोंनो जोङो मैहुराव बाहायनो जेरैहाय जोङो ना गुरनो थाखाय जेखाइ खालामनानै लादों ना लानो थाखाय जोङो खबबाय खालामनानै लादों बेबायदिनो अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो दिनै आथिं आथिखालाव साथा बाहायो नाथाय बर'फ्रा बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो खालामनानै लाबोनो रोंदों जेरै जोङो खफ्रि बाहायो नङा होमबा खफ्रिखौबो जोङो औवानि खााख्रि फिसा फिसाजों दंख बे बानायनानै लायो आदि बदिनो जोा आरो गोबां न फोरफोरखौ जोङो औवाजों बानायनानै लानो रोंदों हङबा जेरैहाय जोङो ना हमनो थाखाय बा ना सानानै जानो थाखाय जोङो जोङो सेन सेन खालामदों खखा बानायदों खाखि बानायदों बेबायदि गोबां मुवा बेसाद जोङो औवानिखौ बानायनानै लाबोनो रोंदों आरो दा बेबायदिनो आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों बेे जोङो बर'फ्रा बे बेओंखायनो ना म दखाना दख'ना गामसा दानानै लाबोनो रोंदों
उम
दा बेबायदियै जोङो जिहेथु दख'नाखौ दादों दा दख'ना दानायाव जोंहा माबायदि हौवा हौवानि जोङो बानायना लाबोदों मा मा मुवाखौ जोङो हवाजों बानायना लाबोदों फोरमायनो हागोन नामा जि दानायाव
इदि दानायया
औ
आ सि दाानायावथ' ओरैनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो ओ औवआ मान
माबा बानायदों
ए औवानिफ्राय मोननाय जायो जों
जेरैहाय जेरैहाय बे ब साल खुन्था
सालखुन्था ओमफ्राय माखु
औ माखआथ' ओरैनो दंफां जायो ना होनोमबा
ए ए आरो मा मा ना दं होनदों
जेरै गनसा गनसि बट दां नङाबा गरखा
आरो बेबायदि माखासे जोङ जि दानायावबो गोनां गोनां मुवाफोरखौ जोङो सोरखि मा
औ
सोरखि बिदिनो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ जोङो बै फाथो दुरुंखौ जोङो फाननो थाखाय हाग्रा हाग्रा मोनसे दुरुं बा औवानि बानायो जोङो नङा होमबा जोङो जेरै बर'फ्रा जौ लोंग्रा बा एसे मेंगानायनि थाखाय जौ रोङा मोनसे हारि दा बे हारि हिसाबै जोङो ज खर जोंहा जानथा
उम
नङा होमबा जोङो बेफोरखौबो औवानो बानायनानै लाबोनो रोंदों आरो जेरै जोङो गरमाव गरमावरै मोननो थाखाय जोङो गिसिर
उ
नङा होमबा गिस्ट्रिकखौबो जोङो बानाय लुदों बेनिफ्राय मोजां मोजां माखासे दाउ बिदै दैनो थाखाय जोंहा मा खालामो खाथाखौ नङा होमबा
स
दिनै जोङो खाथाखौ दाउ जुदै देनो थाखाय जोङो खाथाखौबो औवानिफ्राय जोङो दहुननानै लां लानो रोंदों आरो आरो बेबायदिनो जोंहा खादा थादारबो थाबाय बिदिनो जिरायनो थाखाय दारहा नङा होमबा आरो बिदिनो गोनांथार जानाय आदार जानाय आदार जेरैहाय मा होनदों जोंहा माइ दोननो थादोंमोन एसे दुलिनो गोनां जायो नङा होमबा बै दुलिखौबो जोङो बे औवाजोंनो खाथि जोनानै बा जोनानै आरामै जोङो बेसेबांबा गिदिर गिदिर गिदिर फिथानो महर होनानै जोङो बे दुलिखौबो बानायनानै लाबोनो रोंदों आरो
जोंहा दायो दैज्लां बोथोर नङा दैज्लां बोथोराव माइ गेन सम बे माइ गायनायावबो जों माइज्लि दोननो थाखाय जोङो माइज्लिखौ एबा होनबा
औ
माइज्लि खखौबो जोङो बे औवानिफ्रायनो बानायनानै लाबोनो रोंदों आरो
औ
दा बेबायदिनो नोंथाङा जोंहा मोनसे धोरोम दङ बाथौ धोरोम नङा होमबा
उम
आ बाथौ धोरोमाव जोङो माबायदि हौवाखौ बाहायो नोंथां
खोनाबाय खोनादोंना
ग
खोनादोंना
औ खोनादों
बिनि सोमोन्दैथ' बांद्राय माबानो मोनानो
अ नंगौ जोङो बेबायदिनो बेयावबो बाहायो नङा होमबा बेबायदियावबो जोङो गोबां औवाखौ जोंनो गोनां जायो बेनि अनगायैबो जोंहा इन्जुर नङा होमबा जेरावबो जोङो गोबां रोखोमनि औवाफोरखौ जोङो बाहायनानै लाबोनो रोंदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो माने औवानि सायावनो सोनारनानै थानाय मा औवानि सायावनो जों गुबै सोनानै रायजो जबोनाय हारि
दे जाबाय नोंथां समाबो
औ साबो जाबायना जाबाय दे ओंख जाबाय। जे एसे होमबा गोजोननाय थाबाय।
आ दे
ब